हेल गाबोलिनि
औ
खनायखौ जासि होरबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासोहरग्रनाय जाबाय। औ खोनादों नोथां खोनादों।
औ आं नोंखौ हरना जाहैबाय औ खोनादों नोंथां आं नथां आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बरनि ओ हारिमु दोरोंङा आरि हारिमु फरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन।
औ औ हागोन नोंथां हागोन हागोन।।
अ जों हारिमु होननानै बुंब्ला दाथ जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां। हारिमु जोंनि सिनस्रि फिसा नङा हमबा।
औ नंगौ नंगौ
औ जेरै जोङो ओ गंसे नङा जेरै मुदा गैयाबा जेरै गस'थेनानै थानो हाया थिग बिदिनो मोनस हारियाबो जुदि हारिमु गैयाबा जोङो गसंथेनानै थानो हाया नङा होमबा नोंथां।
औ हाया हाया हाया।
हारिमुखौ गारनानै मालाबाबो खामानि मावनो हाया नङा होमबा जेरै हारिमु जों दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय जों जाय मोनसे हारिमुवा सोलियो नङा। बि जोंबो लोंनायनिफ्राय बिदिनो जोङो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै गासैखौबो लानानैसो मोनसे हारिमुवा जोनोम जायो नङा होमबा। जों बर'फोरा गाव गायनोनो जि दायो बर'फोरा गावखौ सिनायथि होनो हायो आरो। थिग बिदिनो जों बर'फोरा दख'ना गायनो दख'ना गानो बर' आइजोफोरा नङा होमबा। आरो हौवासाफोरा गामसा गानो गोदोनायाव आर'नाइ लायो थिग बिदिनो दख'नाजों लोगोसे फास्रानि फालि जोङो
ओम।
फालि बेखौ बिथांमोना गोदोनायाव लायो। नङा होमबा अब्ला जोंखौ ओ माने जोंनि ड्रेसानो जोंखौ आरो बे आर'नाइ लागोन। होनाय लोगो लोगो बिथाङा जे जोंनि बर' हारिनि सासे मानसि बेखौ जोङो सिनाय थि होनो हायो आरो नङा होमा माने जों गाननाय जोमनाय रेसाबनि सिनायथि नङा होमबा जोङो गोबां गेयावजों थाङोब्ला जोङो दिनै ओ आर'नाइखौ लांफायो नङा होमबा मिथिं दावथिंफ्राव थांब्ला अब्ला मिथिगोन जोङो बिदि बर' हारिनि मानसि माने आर'नायइाबो जोंखौ माने हारिनि माबाखौ लोगोसे औ अब्ला जोङो जेनेबा जों दानाय लुनायाबो जोंनि हारिखौ सिनायथि थिहोयो नङा होमबा जों बर'फोरा गाव गायनि जिखौ गाव गायनि गानग्रा जिफोरखौ जोङो गावगायनाय आखाइजोंनो जोंङो दानानै दिनै गाननो हायो। थिग बिदिनो जोङो गोबां खोथाखौ जोङो बुंनो थांलिया जेनेबा दिनै जोङो दानाय लुनायाबो जोंनि कालसारावनो गोग्लैयो नङा होमबा अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों बर'फोरा बोरैहाय जोङो दानाय लुनायखौ जोङो बोरैहाय फोजौखांबोला जोङो आरो साबसिन जाबावगोन नोंथांनियाव आं एसे सोंनो लुबैबाय आरो जेनेबा जों हारिमुजों लोगोसे
आङो औ नंगोनोंथां आं गोदोनिफ्राय लानानै दासिम फोरमायनोसै नोंथांसिम गोदोथ' जोंना गोदो गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौआ गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनि गाननाय जोमनाय दामसायानो जा बा जोंनि बर'नि आर'नानायइानो जा बा जोंनि दख'नायानो जा माने गावनि गाननाय जोमनाय दड्रेसफोरखौहाय गावनो दानानै गानोमोन आरो न'खरफ्रोमबो जोंना खामसालियावनो जा बा बेलेगावनो जा माने मोनफ्रोमबो न'खराव जोंना इसान एबा साल खुन्थि बेबसा थायोमोन। आरो बयबो गाव गावनि न'खर -फ्रोमबो गाव गावनि गाननाय दड्रेसफोरखौ निजा निजायै दानानै गानोमोन नाथाय नैबे समाव जों नुनो मोनदों माने बांसिनानो दानिया टेक्नलजिनि जुग जाबाय नालाय बांसिनानो दानिया मिसिनजों मिसिनजों दानाय मेसिनजों दानाय दख'ना बा आर'नाय आ बो दानाया मेसिनजों दासै माने बायदि बायदि माने दानिया ओ मेसिनजों दानाय सो माने बोजबना लानायखौ बांसिन नुनो मोन्दों आरो गोदोनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां।
औ गोदोनिफ्राय ओ गोदोनि आरो दानि आं नुहरनायाव माने फाराग दंसै आरो गाननाय जोमनाय बेलायाव औ औ नंगौ ओ दानियाथ' ओ दानि जुगावथ' जोङो इसानफोरखौ नुुनोनो मोनला जाबाय खामसालिफोराव आरो नुबाबो ओ गोबां खम जासै बबेबा गामि मोनसेयाव न'खरसे बबेबा न'खर नै बिदिल'सो थासै आरोना। आरो औ औ बिदिनो औ नंगौ दे नोंथाङा फोरमायलाय एसे
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो आथिखालाव गोबां जोङो आइजोफोरा मानो बाहेरनिफ्राय जाय फैयो गाननाय जोमनाय नङा- बा जेरै बेंगलनिफ्राय कलकातानिफ्राय फैनाय बेखौ जों बोजोबनानै लायो नाथाय बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रासो नोंथां मानोना जों दिनै आखाइ हारिमु- खौ जों गुबुननि हाथाय हरनाय लोगो लोगो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसन सना नङाबा नोंनि फिसा आंनि फिसा बिथांमोना जेनेरेसना बिसोर बर'फोराद गावनो जि दानानै गानोमोन जि जोमखौ जों गावगायनो आखाइ जोंनो दिनै जेथर जों मोन थोरजों माने जेथरजों दानानै जेरै खुन्दुंखौ जोङो थुननानै लायोमोन नङा होमबा थिग बिदिनो बेफोर रोखम आखाइ हारिमुजों जों दानाय लुनायखौबो इयुन जेनेरेसना मिथिनाय नंला आरो जुदि जोङो बाहेरानि फैनाय जुदि ड्रेसखौसो जोङो बोजबनानै लाबाय थायोब्ला आरो। आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा मानोना दिनै बे गांसे द्रेस नि दख'नानि दामानो बाजि रोजा जिबा रोजा आरो नैजिबा रोजा रांनि दख'ना जोङो फाननायखौ जों मार्केटआव नुनो मोनदों आरो ससियेल मिडियआवबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा। बिदि जुदि जोंनि दख'ना गांसेखौनो जुदि नों पन्सास हाजार जुदि त्रिस हाजार होना जुदि बायोब्ला बे बेथ' जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
जुदि पन्सास हाजार बोरै जाथावना नङा होमबा। जेरै नों आइफोरा रैखाय जों गावनि खौ देखायनायनि थाखायनो जुदि गाव गावनि फैसाखौ जुदि इसेबां जुदि गुबुन जाथिनो दान होजोबनो मानो थाखाय गोनांथि नङा होनबा जेराव जेरै खुुन्दुं - खुुन्दुं दुइ किल' तोन किल'नि खुन्दुं जाया बेयाव नङा होमबा बोरैहाय बिनि दामा पन्सास हाजार जाथावना बे सलानि जिनि दामा नङा होमबा जेराव बेयाव दुइ किल'बो खुन्दुं जाया बे जेनेबा बे गंसे दखनायाव नङा होनबा अब्ला बोरै दखनि दामा फसिस हाजार पन्सास हाजार बिदिबाथ' जोंनि रांखान्थिया जोबोर गाहायाव थांगोन ना बर'फोरनिया नङा होमबा। गोदो जेनेबा जोङो जोंनो उइबिं सेन्टार खुलिनानै जोंनो दा आरो जोंनि दायखौ जोंनि आखाइनि मावनानै जों गान होमब्ला आरो बैयाव जायफोरा जि बिथांमोनहा जि दागोन बिथांमोनाबो न'खरा सुंस'गोन नङा होनबा बिथांमोन हाबो बेयाव जि दानानै गाव न'खरखौ सुंथानो हागोन। जोंनि मानसियानो दड्रेसखौ गाननानै जोङो। आरो जोंनि अनगायैथ गुबुन जाथिया फानगोनलसो बिसोर ड्रेस गाना जोंनि्रेस। नङा हबा नोंथां बे बेंगलनि मानसि। बर' दख' नाखौ गानगोन नामा बिथांमोना बर'होनना गावखौ सिनायथिहोगोना होआ बिथांमोना। गावसोरनि बिजनेस पार्पसनि। थाखायलसो बिथांमोना साप्लाइ खालामदों बेखायनो जों बर समाजाबो गोख्रों र राहा लानांगौ बिनिफ्राय बेफोर रं साप्लाय जानायखौ जों बन्द खालामनो हानांगोन आरो। आइजोफोराबो। फरायनाय आखाइ हारिमुखौ जों लाबोफिननांगोन आरो जों जेनेरेसनखौ। खिथिलांनो हानांगोन जोंनि आखाइ हारिमुवा जों दानाय। लुनाया जोंनि आंगो जोंबो जों बावगारनो हाया हबा जों सोरखौ बावगारनाय माने मा बेयो गाव गावनि हारिमुखौ बेनाय माने बे हारियानो मोनसे हारिया जुदि हारिमु गैयाबा बे हारियानो जाया दिनैनि दिनाव आरो बे मानसि बे हारिया जोबस्रांनांगोन आरो हारिमु गैयाबा बेखायनो जोङो दानाय दुनाय जोंनि दामनाय देनायजों लोगोसे दानाय लुनाय गासैखौबो जों लाखिनो हाजोबनांगोन आरो जोंङो
औ ओ बयबो हारियानो औ औ बयबो हारियानो निजा निजा हारि हारिमु थायो जेरै एसामिसफोरनियाबो गावसिनिस्थ्रा हारिमु थायो। ओ जेरै बांगालफोरना गावसिनि एक्सट्रा थायो माने मोनफ्रोम फ्रोमबो मोनफ्रोमबो हारियानो गावबागाव हारिमु थायो। आरो बिसोरखौ जोङो माजों सिनायो जों गाव निजे गाव गावबा गावनि हारिमुजोंसो सिनायो गाननाय जोमनाय बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि मोसानाय रोजाबनाय दामनायनाय देनाय आं दा बरफोरनि दामनाय देनाय खाम जथा सेरजा सिफुं जोंनि हारिमुनि हेलौ औ ओ जोंनि बर'नि दामनाय जे दामनाय दामजु जेरै सेरजा सिफुं ओ गंगोना गंगोनायाथ गोमालांनोनो हमदोंसैमोन।
नोंथां
औ ओमफ्राय बेफोरखौ ओ जोंना माने बे हग्रा मानसिफोरा माने जोबोद खम जालांनो हमदों नै दिनैनि दिनाव। माने बेफोरखौ नांला दानि इलेकट्रिकसो नांसिगौ दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो। माने गिथार दामसै सोरबा बेलेग यान दामसै गुबुन हारिनिखौसो माने दामनायफोरखौबो बोजबना लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे सेरजा सिफुं आरो खाम बेफोरखौ दामनाया माने लासै लासै आंनि नोजोराव माने एसे एसे माने खमायबो लांनो हमदों आरो नै दिनैनि जुगाव।
औ नंगौ नोंथां ओम।
ओ दाम ओ बेफोरखौ जोंनि बर समाजा। आरो नै दा गरम बोथोराव आंनि आंनि साननाय मथे ओ गासैबो जोंनि बर गामि गामियाव दा गरम बोथोरनि बन्दआव ओ स्कुल कलेजनि गथफोरखौ ओ हारिमु मावबादा बर' हारिनि मावबादा जेरै खाम सिखायनाय सिफुं सिखायनाय सेरजा सिखायनाय बेबायदि मावबादा लानानै फोरों सिन जागोन होननानै आंनि गोसोआ सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा जोबोर मोजांखौनो सानदों जोङो बेफोरखौ लानांगोन जोंनि जेनेबा जोंथ दा गरम बन्द बेै समाव जोंहा जोङो स्कुलाव मुखुब जानानै थायो दायो जोंहा फ्रि नङा होमबा बेनिखायनो जोङो गथ'फोरखौ बे हारिमुनि मावबादा जों लोगोसे जों गाव गावनि हारिमुखौबो मोजां मोननो सोलोंहोनांगोन जोंनि गथ'फोरखौ ना होमबा नोंथां। अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ गोजौ फारसे जोङो जौगालांहोबाय थानो हागोन आरो आखाइ हारिमुखौ जोङो फोरोंनो हानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां फरायनायजों लोगोसेनो जोंनि आखाइ हारिमुखौबो लाखिफानो हानांगोन।
औ नंगौ नोंथां।
जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनिया
औ औ नोंथां नोंथांजोंबो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि बागै नों थाङाबो ओ आं मिथियै बाथ्राफोरखौबो नोंथाङा फोरमायनानै होलांबाय। ओ बेनिखायनो नोंथांनिसिम फिन खेबसेबाव जोबनायाव साबायखर बावनानै जों सानैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसैनो नामा नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां।
औ दे गोजोन्थों।